औ नोंथां
खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय खुलुमबाय औ गोजोन हहर नोंथांनिसिमबो
औ नोंथांखौ फन खालामनायनि गुबै जाहोनानो जा माने नोंथांनि सायाव आं नोंजों नोंथांजों औवा औवाफोरनि बागै एसे सावरायनो सावरायनो थाखाय नोंथांखौ आं कल' खालामनाय जादों नोंथाङा औवाफोरनि बागै मा मा मोनथिग। बिनि सायाव आंनो एसे फोरमायजागोन नामा नोंथां
औ नोंथां आं फोरमायनोसै जोंनि दिनैनि आयदायानो जाबाय होमबा औवा औवानि सायाव औवाफोरखौ माबोरै बाहायो बा मा खालामो ओ औवा बुङोब्ला नोंथां औवाया जाबाय जोंनि मिथिंगायाव मोननाय मोनसे मोनसे हारिनि दंफां ओ औवाया गोबां - गोबां रोखोमनि थायो माने खाय खायफा औवाया फिसा थायो खायफा औवाया गोदोर थायो आरो बेफोर औवाया औवाफोरनि मुङानो जाबाय ओ गुबुन - गुबुन जायगायाव गुबुन - गुबुन नाम लायो। नाथाय जोंनिथिं ओ एसे गिदिर औवाखौ माने ओ बेखौ गुरखा औवा बुङो। आरो मोनसेखौ थाइ औवा बुङो आरो बिदिनो गुबुन - गुबुन भेन्दा औवा बायदिसिना बेफोरबायदि नाम दङ आरो।
औ - औ।
ओ औवा होनोब्ला जों गोदो गोदाय गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बांसिनानो औवाखौ ओ न' लुनायाव बाहायबोनाय जोङो नुबोदों
औ - औ
औवाखौ बांसिनानो न' न' लुनायाव बाहायनाय जों नुबोदों ओ औवाजों माबोरै न' लुयो होनोब्ला जोङो ओ गिबियावनो जोङो जायगाखौ थिरां न' लुनायनि जायगाखौ थिरांथा खालामना लानानै ओ औवाफोरखौ औवाफोरखौ नांगौ जखानि बा बेयाव बांसिनानो जोङो ओ औवा - औवा बुरखाखौ बाहायनाय जायो ओ औवा बुरखाखौ जोङो ओ जोंनि न'नि हिसाबै बेसां गोलाव बा बेसां गुवार बेफोरनि हिसाबै लानानै जोङो ओ खुन्थाखौ बा औवा बुरखाखौ जोङो माबानानै ओ जखा सुनानै दानस'ना लानाय जायो आरो बेखौनो जोङो ओ खुन्थिया बाहायनाय जायो
औ
खुन नांगौ जखानि जेसेबां औवा नांगौ बा जेसेबां खुन्था नांगौ बेफोरखौ जोङो औवा बुरखाखौनो बाहायनाय जायो बांसिन आरो जोङो बेनिफ्राय औवाखौ ओ फिसा फिसा सिथा बानायनानै ओ बेखौनो जों औवानि ओ न'नि इन्जुरनि थाखाय जों बेखौ खाथि फिसा फिसा जिरनानै बेखौ जोङो हेबनाय जायो हेबनानै आरो बेखौनो जोङो औवा ओ इन्जुराव लागायनाय जायो
हो - हो
बेनिफ्राय जोङो ओ बेखौनो आरो जिरबावनानै जोङो ओ उखुमनि उखुमनि मान्लि बा ओ उखुम बेरा उखुमनि माबा बाहाय बानायनाय जायो
औ - औ
ओ औवा होनोब्ला आरो जोङो औवाखौ गोबां गोबां बायदिसिना बा बानायनाय जायो ओ जेरै जोङो दर्जा बानायो ओ दर्जा बानायो ओ ओइ जोंनि मा होनो बेखौ ओ
उरुग्रा
खबाय औ खबाय खबाइ जेखाइ जोंनि ना गु ना हमनाय गुरनायाव बाहायनाय खबाइ जेखाइ बिब्दिनो सेन बेफोरबायदि बायदि बायदि खामानियाव जोङो औवाखौ बाहायो आरो गोबां मानसियानो जों गामि ओनसोलाव ओ नुबोनाय ओ बेफोरखौ जों ओ नुबोनाय हिसाबै जोङो ओ औवाफोरखौ ओ सोरबा आरांगा बानायो। आरांगा टेबुल सियार बा उन्दुग्रा बिसना बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन जाय ओ जि जि ओ औवाखौ नांगौ बेफोरबायदियाव बाहायनाय जायो आरो औवाखौ जोङो ओ माइ हाखांनाय माइ हाखांनाय समाव जोङो ओ न'निफ्राय ओ दुब्लिनिफ्राय न'सिम माइखौ लाबोनो थाखाय जोङो गोदो गोदायो ओ मोनसे बावखा होननानै बुङो जोङो जोंनि जायायाव बेखौ जोङो ओ बावखा जों जोङो माइखौ दिखोनानै जाय औवाजों बानायजानाय बाव बावखा बेखौ जोङो ओ माइखौ जोङो दिखांनानै ओ न' फारसे लाबोयो। आरो बिब्दिनो जोङो ओ जाय समाव खोथिया फैयो खोथियाखौबो जोङो ओ राननो थाखाय बेफोरखौ जोङो ओ औवानि मोनसे खुन्थिया बाहाय खुन्थिया बानायनानै जोङो ओ बेखौ खोथियाखौ रोगानाय जायो। आरो दाब दाब जायगायाव जोङो बेफोरखौ हैनाय जायो बेनिफ्राय ओ औवाखौ बाहायनाय होनोब्ला जोङो ओ गोदो गोदाय बांसिनानो जोङो औवाखौ दालां हिसाबै बाहायनाय जायोमोन। ओ जाय जाय जायगायाव जोंनि ओ लामा बारनो थाखाय बा दै बारनो थाखाय जोङो ओ माबा नांगौ जायो। बेनि थाखाय जोङो औवाखौ दालां हिसाबैबो बाहायनाय जायो। आरो औवाखौ ओ जायफोर मानसिफोरा उथिनो हायाबा एसे थाबायनाय बायदिसिना बेफोराव खस्थ' जायो। बेफोराव जोङो औवाखौ ओ बोराय बुरै मानसिफ्रा बांसिनानो जोङो औवाखौ थख'न हिसाबै बाहायनाय जायो बे बेयो मोनसे जोंनि ओ आथिं थोंसे होननानैबो जोङो बुंनो नांगोन। आरो जोङो औवाखौ ओ जोंनि सोरगिदिं न'नि बेरा हिसाबैबो जोङो औवाखौ दाननानै बरियासे गज' बानायनानै जोङो बेखौ सोरगिदिं औवानि बेरा बाहायनाय जायो। आरो ओ बायदिसिना जोङो दंफां लाइफां गायनाय बा ओ जोङो मायबा आबाद मावनाय बेफोराव जोङो औवाफोरखौ जोंनि ओ मोसौ मोसा मोसौ बोरमा बेफोरनिफ्राय संरैखाथि होनो थाखाय जोङो ओ औवाखौ खाथि हिसाबै बा जों औवाखौ ओ बेरा हिसाबै बाहायो। बेफोरबायाददिनो ओ नोंथांमोननिथिंबो औवाखौ मा मा हिसाबाव ओ माबोरै खालामनाय जायो नों थाङा एसे फोरमायना होनो हागोन
औ औ आं औ खोन्थानि नोंथां आं
औ
जोंनि ओनसोलथिंजाय औवाखौबो नोंथाङा जाबादि बुंदों बेफोरबादिनो माने बाहायो गोदोनिफ्रायनो बेनिखायनो आङो गिबियावनो बुंगोन जेन औवाया जोंनि थाखाय ओरैबायदि मोनसे गोनां बुस्थु जिउ खांनायाव जों जिउआव थांना थानायाव माने ओरैबायसा मोनसे गोनां बुस्थु जाय बुस्थुआ गैयाब्ला जों माने उसुबिदा आरो प्रब्लेमाव गोलैयो आरो जेरै जोङो थांना थानायनि जिउआव माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो थानायनिफ्राय लानानै माने औवाखो माने ओ गायबोनानै लोगोसे बै औवाजोंनो जोङो न' बायदिसिना बेरा बायनानै जों माने रायजो जाबो जागासिनो दंमोन दिनैसिम आथिखालाव एसे खम नुब्लाबो औवानि बिबाङा जोंनियाव जोबनो थाङाखै नोंथां बेनिखायनो दासिम जोबोद मोजाङै मानसिफोरा बेफोरखौ बाहायबोगासिनो बै जोंनि ओनसोलावबो दाबो गोबाङानो औवाखौ जोबोद मोजाङै बाहायदों न'नि खुन्थिया आरो न'नि बेरा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो खामि बायदिसिना बानायनानै न'खौ मोजाङै गावबाागाव थाग्रा बनायना लादों लोगोसेनो लोगोसेनो थिंनि न' बानायब्लाबो बेवहाय बेराखो औवाखोनो बांसिनै बाहायनाय जादों आरो आरो दिनैसिम आं नुनायाव गोदोनि जा बोराय बुरिफोर दं बिसोरो दाबो औवानि आइजें आइला खौ बाहायनानै गोजोन संसार जागासिनो दं आरो बिसोर जाय बुस्थुआव माने जोंनि थाखाय जोबोद मोजां देहानि थाखाय बा बैसांआानो बा बुं बा सांआनो बुं जों सां बुङो ओरैनो सानजारि भाखायावथ' जों ओरैनो आं बुङो उन्दुनाय जागाखो बेफोराव बिसोरो माने आं जेबो माबा गैयाजासे जोबोर आरामाव थायो आरो थिग बिबदिनो इउस खालामगासिनो दं आरो बे औवाखो जोंनियाव खखा खखाना मा होन थां जोंनियाव खखा होनना बुङो खखा ना साग्रा बेखौबो बानायो आरो सेनखौबो गो गोदोर गोदोर सेन बानायना बाहायो लोगोसेनो दा दैज्लां सम बे दैज्लां समाव बे औवानिफ्राय ओंखारनाय बै औवा मेवाइ होनना बुङो जे औवा गाजाबो होनना बुङो बेखौ माने जोबोद जायो आरो सुबुंफोरा जोबोद जायो जोंनि सुबुंफोरा बा आंबो जानानै जोबोद मोजां मोनो आरो थिग बेफोरबायदिनो फानोबो मोनसेयावनो मता मति नैजि थामजियालागै फानो मोनसे गर हिसाबै औ औ बिब्दि सोलियो लोगोसेनो आरो बे औवा फिसाखौ औवा फिसाखौ माने गोबांखौनो गोबां नुदों जों जोंनि गामियाव गोबां दल बायदिसिना सिफुं दामग्रा गोबां सुबुं दं बिसोरखौबो नुदो आं बिसोर माने औवाखौ दामग्रा बाहायदो दामग्रा माने सिफुं बानायदो आरो औवा फिसाखो बिनि ओमफ्राय गोदोर औवानि बिजौफोरखौबो बानायदो आरो बै बिजलिना मा होनो बे बिजलि औवाखौबो बिसोरो सिफुं बानायनाय जादो लोगोसेनो आरो गंगोना गंगोनाया गंगोनाखौबो बै औवा बिजौखौ बानायनाय जादो बिसोरो आरो गोबां बिदिनो बर'नि दामजु दामग्रा जायफोरा रोंगौ दामनो बिथांमोना बानायो आरो लोगोसेयैनो बेनि फ्राय औवा हिसाबै बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलाव आं नुनाय औवाया बिजलि औवा लोगोसेनो जाथि आरो खुन्थु सुवा होननाय नथां जाय माने सुगोदा जेराव सु थायो सु दं नाथाय जोबोद गोग्गो आरो बे औवाया बेखौ माने गुन बा एम्फौ बायदिफ्राबो बे औवाखौ अरनाया जोबोद गोब्राब आरो
औ औ
उम बेयो माने थाबनो फोनाबो बै औवाखो नाथाय आथिखालाव एसे खम जाबोनो हमबाय बे औवाया खिन्थु बे औवाया जोबोद बे औवायाबो गोनांथार आरो जोंनि थाखाय आरोबाव जों मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे औवाफोरानो जोंनिफ्राय थांनानै माने पेपार मिलफोराव गोबां खाखोर बायदिसिना पेपार बहि बिजाबफोर बानायनायनि था खाय गोबांनिफ्राय गोबां बेलेक बेलेक मुवाफोर बानाय होननानै जों खोनादोंबा नुबोदों आरो औ ना नोंथां जागिरद जागायाव गोबां बेफोर बेपारमिलाव जोंनि फ्राय गोबां थाङो आथिखालाव आरो औवानि फालांगिया जोबोरैनो बांनो हमदों गोबाङानो दाननानै गामि ओनसोलनिफाय फानो फाननानै गोबां रांबो आरजिनो हमदों लोगोसेनो जेसेबांनो औवा खौ दानदों दानब्लाबो बे औवाया जोंनि ओनसोलाव जोबनो थाङा नोंथां गोबाङानो गोबां गायदों गावबा गावनि बारि उनबा न'नि उन उन गायनानै बिथांमोना औवाखौ खेथि हिसाबैबो मावनानै संसार जानानै थानाय नुनो मोनबोदों आरो जोंहाबो दं औवा‌ गैया नङा जोंहाबो न' उनथिंजाय गायो। नै बारि ओनसोलाव दङ' बिदिनो फानोबो गेजेर गेजेर फानोबो बिब्दिनो सोलिदों आरो औवाखौ बाहायनानै
औ संसा औ औ संसार जानायाव मोननाय मोनसे जोंनि
अ एंगार हायै अ मुलाम्फा गोनां मोनसे एंगार हायै मा होनगोन जों इखो मोनसे बस्थुस होनना एंगार हायै मोनसे बे गोनांथार मुवा जोंनि बे औवायानो
औ
उम गोदोनि आबै आबौआ जेरैबायदि बाहायदों जोंबो बेफोरबायदि बाहायोबा निस्सय थारैनो जोंबो गोग्गो-गोग्गोयै जों सोलिनो हागोन आरो लोगोस नो बै औवाफोरा जोंनि बे बे बुहुमनाङैनो मोनफा मोनफा बिफां लाइफांफोरबायदि आबहावा संरैखा खालामनायावबो हेफाजाब होयो होननानै आं सानो आरो अक्सिजेन बायदिसिनाफोरखौ जोंनो बे औवाफोराबो जोंनो होबाय दङो आरो नंगौना नोंथां बे औवाफोराबो जोंनो माने थांना थानायाव गोबां राहा होदों आरो बेनिखायनो औवानि संरैखाखौ जेराव जे जायगायाव गैया औवाखोबो गायना लानांगौ होननानै आं सानो आरो जायफोरा गैया बै गैयि सुबुंफोरखो आं नुदो माने बायनानै बिसोर गोबां रां खरसा खालामनाय खो नुनो मोन्दों आरो नोंथां बेनिखायनो औवाया जोंनि औवा गैयाबा जोंहा जेबो गैया बायदि नोंथां।